हेल' नोंथां, औ।
खोनादों ना?
औ मोजाङै खोनादों दा नोंबो?
औ खोनादों ए।
सावरायनायावहाय फैनोसै नामा?
औ औ।
उम दा जों सावरायनो नागिरदों मामोनलाय आइजोफोरनि जे सांग्रांथि नङा ओमबा?
औ औ औ।
नोंथाङानो एसे जागायजेनदो नामा?
औ उम माने आइजो माहारिखौ आथि खालावहाय माने गोबां दावगाबोनाय नुनो मोन्दों नङा होमबा? गोदो समावहाय माने आइजो माहारिखौ ओरैबायदि माने सिङावहाय गादबनानै दोनो माने गादबना दोनदोंमोन आरो। ना समाजा। गुबुन गुबुन समाजावबो जोंनि जोंनि समाजावबो माने आइजो माहारिया माने सोलोंथाइ बि ओ आइजो माहारिखौ माने सोलोंथाइ बिथिङाव एसेबां खाबु होनाय नुनो मोनामोन आरोना। मानो होनबा आइजो माहारि न'आव खामानि मावनांगौ बाहेराव थांनानै माने गाज्रि गाज्रि जागोन। ओ हाबा जानाय न' न'खर सालायनांगौ बेबायदि माने बेबायदि साननाय दंमोन आरो ना। माने हिनजाव माहारिफोर खौहाय आथिखालाव नाथाय बेबायदि माने बेबायदिखौ नुनो मोना माने आइजो फोराबो हौवाफोरजों समान समान दावगाबोनायखौ नुदों। नङा होमबा जिखुनु ए म आनजादानो जाया माथों हिनजावफोरासो माने आथिखालनि मुगायाव सेथि मासेयाव माने सेथि जायगा आवग्रिना लानाय नु खौ नु नुनो मोनदों नोंथांनि बायदिब्ला ए नोंथांनि नोजोराव माबायदि माने आइजो माहारिनि सांग्रांथिया माबायदि नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि नुदों नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन?
औ औ नंगौ जे आथिखालनि मुगाया दावगानायनि मुगा दा सिगां सम समावहाय जेरैबायदिमोन बेनि गोबां सोलायबोनायखौ जों नुनो मोनबाय।
औ औ थारैनो
जायनि जाहोनाव जोङो जोंनि गभमेन्टआबो जे गासैबो बिथिङावनो खाबुफोरखौहाय हिनजाव हौवा बासियालासिनो समान नोजोरजोंहाय समान मोनथाय होबोगासिनो दङ।
औ
आरो होलांनोबो जे नाजादों एबा थांखि लागासिनो दं एबा लाबायानो होनजाबाय दा बेवहाय जोङो जोंनि जिउखौहाय फिउसारखौहाय गोजोंन खालामनो थाखाय जे जोंनि आखायावनो आरोखि रावनिबो आखायाव थाया बियो गावबा गावनि आखायावनो जेरै हिनजाव फोरनि बा आइजो माहारिनि फिउसार जे गोजों लामा बा हान्थिनाया बे गावबा गावनि आखाइयावनो दा आइजो एबा हौवाजोंहाय रुजुनानै नायोबा नोंगौ हिनजावफ्रानो माने गोबां दावगाबोगासिनो दङ आरो माखासे फसंथानफ्रावहाय जे एडमिसन बा मुं थिसननाय आरिफोरावहाय आं बांसिनखौनो हिनजावफोरखौहाय जेनै हौवा हिनजावनि रुजुनायावहाय हिनजावफोरनि जौखोन्दोखौनो बांसिन नुजा
औ थारैनो औ औ माने हिनजावफोरानो माने फिफटिनि सिटआवबा नोङो थार बा फरटिआनो माने हिनजाव फोरखौनो बांसिन नुनो मोन्नाय जायोना ए
दा बेफोरखौ नोजोर होयोब्ला बांसिन जेनेबा मावनो लुबैनाय बा मावसोमनाय बेफोरखौहाय नायोब्ला बै मुं थिसन्नाय आरि बेफोरखौ नायोब्ला हिनजावफोरखौनो गोसो जानाय बा मावनाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरोखि दा सांग्रांथिनि बेलायाव नोंगौ बयबो गाव गावबा गावनि थांखिखौ होसोनाय बा गावबा गावनि जिउखौ गोजोनै बा रैखाथियै लाखिनो थाखाय जों गावबा गावनो सांग्रां थानांगौ। जेरै हिनजावफ्राबो इन्दि ओ हिनजाव, फोराबो गावसोरनि जे साननाय हनाय बा जिउखौहाय रैखाथि गोनाङै लाखिनो थाखाय गाव गावनो सांग्रांथि थानांगौ, जेरै ओम जोङो, बबेबा मोनसे स्टेट बा ओ सिटिफोराव, हाय फरायहैयोब्ला एबा सोलोंथाइ लाहैयोब्ला बैफोरावहाय जे मा सिस्टेम जेनेबा मा थासारि जानानै दं बैनि,
थासारिफोरखौ माने नायनानैसो मा, थानांगौ आरोना मिलायनानै थानांगोन माने
बैसिनि साननाय हनाय दा माबायदि मा राव रायज्लायो उम जानाय लोंनायफ्रा माबायदि बेफोरखौ नायनानै जे सांग्रांथि थानांगौआ माने बयनिबो खाबै आरोखि हिनजावल' नङा, हौवाफ्राबो बेब फोरावहाय ओम सांग्रांथि, थानांगौ होननानै आं सानो आरो
औ
ओरैनो एसे बुंबावदो दे नोङो,
औ थारैनो हिनजाव माहारियाथ' माने फरायनायावल' नङा फालांगि बिथिङावबो आजिखालि दावगाबोगासिनो, मानो होनबा माने फालांगि इहाव ओ गोदोनि समावहाय हिनजावफोराहाय नाबो दानामोन, बेदर दानामोन नङा होमबा, ब्रयलारफोर इदि दाननानै हानाय नङामोन आजिखालि माने गावनि जायहाय जाय न'खराव माबा फिथाइ थैजानाय बा न'खराव रावबो माने रां दुहुन रावबो गैया बे समाव बेवाबो माने हिनजावफोर थायोब्ला सोरबाहाय ना दानगोन, ना दाननानै फानगोन ना हमनानै फानगोन मैगं फानहैगोन, ओ ब्रयलारफोर दान्नानै फानैगोन बेबायदि नुदों आरो ना आङो, बेल' नङा माने माखासे आइजोफोरा गावखौ फालांगियावहाय माने फालांगि बिथिङावबो ओ जौ जौगाबोनाय नुदों आङो माने ओ जिखुनु माने फालांगि बिथिङाव बेफोरल' नङा गावनि गाननाय माने गाननाय जि दख'ना दख'नाखौल माने फालांगियाव दख'नाखौल फालांगि खालामाखैमोन गुबुन गुबुन माने गावबो माने न'निफ्राय बा गामिनिफ्राय माखासे थाइजौ बा खोरदै, ओ नारें लेबु बेफोर माने जिखुनु जि माने गामिफोराव मोनो बेफोरखौ बुथुमनानै आसार बानाय फाननाय बेबायदि फालांगिखौबो नुनो मोनदों, आरो गाव बानायनाय खुन्दुंफोरजों बानायनाय माखासे बिबारफोर नङा होनबा बिबार आरो जि जेखुनु माने गाव गाननाय माने सना, खेराफोर बेफोरबायदि बानायनानै बानायनानैबो फाननाय नुनो मोन्दों। आरो गाव गावनि हारिनि दख'नाफोरखौ थ' माने फान-फानो आरो दस्रा माने गुबुन गुबुन रोखोमनि गुबुन गुबुन आयदानि सायाव फालांगि खालामबोनायखौ नुनो मोन्दों आरो ना आइजो माहारि खौहाय गावनि न'खर न'खरखौ सालायलांनो थाखाय बा मा गावखौ नो माने उदां रांखान्थियारि बिथिङाव उदां जानो थाखाय बिमा-बिफाफोरखौहाय माने ओ हेफाजाब होनो थाखाय रांखान्थि बिथिङावहाय बेफोर बेफोरबायदिखौ नुबो आरो ना हिनजाव माहारिफोरखौहाय माने माने हौवाफोरजों समान समान फालांगि बिथिङाव दावगाबोनायखौ नुनो मोनदों। नांगौ ना नङा नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव माने फालांगि बिथिङाव आइजोफोरखौ माबायदि दावगाबोनाय नुनो मोनदों।
नोंगौ नों औ नों जे खौ बुंदों बियो नंगौ जे हिनजाव माहारि बा आइजोफोराबो न'खर सालायनायावहाय गासिबो नंजोबाबाबो माखासेयानो माने न'खर सालायग्राजोंहाय समान समान हौवाफोरजों समान समान जे खामानि मावबोनानै बा फालांगि खालामनानै सालायबोनाय नुनो मोनो आथिखालावहाय ओरैनो मैगं-थाइगंनि बादै दाउ, अमा, एम्फौ बेफोर गासैखौबो जे दाउ फिसिनाय फार्म खालामनाय दा नुगासिनो ससियेल मिडियाआवबो माखासे मानि नुयो दाउ फिसिनानै न'खर सालायनाय न'खर सालायनायल' नङा जे फिसाफोरखौ फोरोंनाय आरिनाय माने गासिबो बेफोरखौहाय उम गा हौवा फोरजों समान समान जे मावनायफोरखौ नुनो मोनो ओरैनोथ' मैगं-थाइगं फालांगि खालामनाया जेनेबा बायस'नानै फाननायबो नुनो मोनो जोंनिथिंहाय आरो बेनि अनगायैबो हाग्रायाव मोननाय माखासे मैगं थाइगंफोर बेफोरखौबो बुथुम लानानै जे बाजाराव फानहैनाय आरो ना दान्नायनि बिथिङावबो नुनो मोनो। ना दाननाय ब्रयलार दाननाय सिगां समफ्रावथ' बेफोरखौ नुनो थाङामोन
औ लाजियोमोन आरो माने हिनजाव माहारिफोर खौ माने ओरै खालामोमोन जे हिनजाव मानसि मानो फाननांगौ माने बेबायदि हिनजाव मानसि जि न'नि न'नि खामानि मावनांगौ न'आवनो थानांगौ माने‌ बेबायदि बेबायदि साननाय दङ आरोना माने माखा खासे समाज नि सुबुंफोरा
औ
माने आथिखालनि नुुनायावथ' माने बेफोर बेफोरखौ बाददे माने आजिखालिहाय माने बेफोर बेफोरखौथ' माने जों नुुबाय थानाय आजिखालिहाय माने बे बेट्रि रिक्साबो सालायनायखौ नुनो मोनदोंना हिनजाव माहारिफोरखौबो ओ माने न'खर सालायनो थाखाय बेबायदि खालामनांगौ जायो आरोना माने हौवा फोराल' मावनो हाया बेफोर खामानिखौ नों गोना नोङा नोंथां हिनजावफोराबो माने मावनो हायो। हौवाफोराबो मानसि हिनजावफोराबो मानसि माने नङा होमबा? बेनि बिथिङाव माने जोङोहाय माखासे बिथिंफोराव गाव गावनो माने सांग्रांथि जानांगौ आरोना गाससिबो बिथिङावनो माने फरायनायानो जा फालांगि मावनायानो जा माबाफोर खा खामानि मावनायानो जा माने बे माने बेफोर बिथिङाव गाव आइजो माहारिया माने ओ हौवाफोरनिफ्राय एस गोबां माने जिमान खामानियानो मावथों माने हौवाफोर समान समान हिजावफोरखौ हिनजाव माहारिखौ माने एसे माने एसे गाहाय नोजोराव नायो आरोखि बेनिखायनो माने हिन्जाव माहारिया माने एसे गाव गावखौनो माने सांग्रांथिबो लाबोनांगौ आरो माब्लाबा माने गाव गावखौहाय गावखौ रैखा खालामनो थाखाय माने माखासे बिथिंफोरावहाय सांग्रांथि लाबोनांगौ आरोना
थारमाने बेयो मोनसे हामा होननाय बे फोथायथि बेखौहाय जों गारनांगौ जे साफ्रोमबो हौवा हिनजाव